ओमफ्राय नोंथाङा मानोबा आङो ओरैनो दङ नोंथां।
अह आं आं कल खालामनायनि जाहोना नोंथां आं माने एसे जानाय लोंनाय बे ओंख्रिफोरनि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन आरो।
अह नोंथां सावरायजागोन नोंथां दाथ' ओरैनोबो दङ।
अ नोंथाङा फ्रिखा ना होनबा।
औ फ्रि नोंथां फ्रि।
उम आं सोंनो नागिरनाय माने नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो आरो। इदिनो
औ ओरैनो नोंथां आं बांसिन ओंख्रि जानो मोजां मोनग्राया जाबाय
फुं समफोराव आङो बांसिनै एवनाय एवफ्रामनाय बेफोरबायदि बुस्थुखौ माने जानो मोजां मोनो आरो नोंथां। जेरै आद्रि एवनाय माबा खांख्रिखला एवनाय खां माबा खर'ला एवनाय बेफोरबायदि माने एवनाय बुस्थुफोरखौ बांसिनै जानो मोजां मोनो आरो। दा बेनि अनगायैबो गुबुन ओंख्रिफोर खौ बुङोब्ला आङो बेदरफोरनि बेलायावबा अमा बेदरखौ जानो बांसिन मोजां मोनो आङो। थां बेनि उनाव दाउ लकेल दाउ बेनि उनाव बोरमा बेदर बेफोरबायदि बेदर खौ बांसिन जानो मोजां मोनो आरो नोंथां। दा बेनि अनगायैबो जेनेबा बे दरफोराथ' अनेकथा ओंख्रिफोरजों जाजायो नङा होमबा नोंथां? दा आङो बांसिनै मैथा अमा बेखौ बांसिन जानो मोजां मोनो आरो ओ बिनि उना फ्राय दाउखौ आङो आलुजों बांसिन जानो मोजां मोनो। ओरैनो एवनानैबो जानो मोजां मोनो बोरमाफोरखौ ओरैनो संनानै जानो मोजां मोनो।
औ
ओं बेनि अनगायै जेन'बा मेन ओंख्रिथार होनोब्ला ओरैनो नारजि अमा
बे सबायजों दाउजों
औ
सबायजों अमाजों बेफोर माने बेदरफोरखौ बांसिनै जानो मोजां मोनो आरो नोंथां दा नोंथाङा बे फोरनि गेजेराव जेनेबा मा मा ओंख्रिफोरखौ बांसिनै जानो मोजां मोनो?
अ आंबो एसे फुं समफ्रावथ' आङो बांसिन एसे एवनाय ओमफ्राय बाथोनफोरखौ बांसिन बांसिन गोथाव मोनो आरो नोंथां जेरै ना बाथोन, एखमबा बे गोखा बाथोन माबा बाथोन थायोना
औ नंगौ।
एखमबा बानलु बाथोनबाबो जाबाय आरोना।
औ।
फुं समाव बिदिखौ गोथाव मोनो आरोना जानो ओमफ्राय बेनि उनाव सानसुफ्राव बिदि दङ ओंख्रि गोबां दा जानायनि बेलायावबाथ' गोबां सब‌ दंना जोंहा नोंथां थिग बेबायदिनो गोबां बांसिन बेखौ जानो मोजां मोनो आरोना आरो मैगं- थाइगंजों संफादेरनाय होनोबा बिदिनो आलु ओमफ्राय खुमब्रा, जोगोनार, फोरला, जिंखा बिदिनो गोबां दं आरोना आङो एसे बांसिन सिन अमा बेदरखौ बांसिन जानो मोजां मोनो नोंथां
अमा बेदरखौ
ओ अमा बेदरखौ नोंथां ओमफ्राय आं अमा बेदरखौ बांसिन मैथाजों मैथाजों अमा बिदिनो आलुजों अमा बिदिनो ग्रेभि संनो संनाय जायोना बिदिखौ जानो गोथाव मोनो आरोना नोंथां आरो बि बिदिनो आङो लकेल दाउखौबो बुहुत मोजां मोनो नोंथां।
औ।
लकेल दाउखौबो बिराद गोथाव मोनो आङो बिदिनो आलुजों नङाबा जिखुनु जा-जाया मैगंजोंनो आलु ओंख्रि माबा लकेल दाउखौ गोथाव मोनो आरो आङो दा
औ।
औ थिग बेबादिनो माखासे ओंख्रिफोर दंबावो जेरैओ नारजि अमा ओमफाय अनला दाउ। एम्फौखौबो बिराद गोथाव मोनो आं जानो नोंथां फाजा एवनाय एबा माबाफो जों संफानायबाबो औ। आरो नोंथाङा माबा बुं जानायनि सोमोन्दै माबा बुंबावनो सानदों नामा?
जानायनि सोमोन्दै बुङोब्ला नोंथां आङो माखासे हाग्राफो फोराव मोननाय मैगंफोरखौबो जानो बिराद मोजां मोनो नोंथां। जेरैहाय दिंखिया मैगं ओ खुदुना मैगं बैबायदिनो बैफोर जेनाखि जोङो सुप लोंनाय जायोना। बेफोर मैगंफोरखौ जेनेबा जोग्लावरि बिदिनो उसुमै बेफोरबायदि मैगंफोरखौ माने जानो मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
जोङो जेन'बा सिगांनिफ्रायनो फोथायबोनाय दङ जेनेबा दाउ आथिंफोरजों उसुमै बिबार बिलाइफोरज खौ जुदि संनानै जायोब्ला माने गुजुनाय, गगा मोननाय बायदि नि ओम जेन'बा बेरामफोरा हामो होननानै फोथायो नालाय नोंथां। दा आङो बेफोरबायदि माने मैगंफोर खौबो जानानै मोजां मोनो आरो। आरो आं ओरैनो जानानैबो माने मोन्थिनाय मोनबाय जे एसे एसे मोजां जायो आरो नोंथां देहाफोराबो फ्राट फ्रिट जायो बेनिखायनो आङो माने बैफोर बायदि मैगंफोरखौ जानो बिराद मोजां मोनो आरो नोंथां। दा बिनि अनगायैबो आङो दिंखिया मैगंफोरखौ जेन'बा फुं समावहाय बा सानजौ फु समावहाय ओख्रिफोर जेन'बा मोनस्लाबाबा खाथिनि बारि फोरावनो लामा द' फाफोरावनो माने थांब्रबनानै खानानै लायनानै बे फोरखौ माने दावदैफोरजों एवनानै जानानै एवनानै जानो मोजा जां मोन्दो आरो बिनि अनगायै दिंखिया मैगंखौ एसे मैथा होदेरनानै सङोब्ला एवोब्ला माने बिराद जानो गोथाव जायो आरो। खैसिब खैसिब दा बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जानानै आङो बिराद माने मोजां मोनो आरो दा नोंथांमोना नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दहाय जेन'बा फोरला, जिंखा, खुमब्रा बायदि बायदि मैगंफोरखौबो माने जानो मोजां मोनो आरो बेफोरनि अनगायैबो बांसि नै माने आङो जेनेबा नार्जि अमा बैफोरबायदि जेन'बा सबाय ओंख्रि मैथा अमा बेफोरबायदि ओंख्रिफोर खौ जानो आं साबसिन मोजां मोनो आरो। ओरैनोबाबो दाउ अमानि गेजेराव रुजुयोब्ला नोंथां आङो अमाखौ बां सिनै माने जानो मोजां मोनो आरो दाउखौथ' आङो बांद्राय जायोब्लाबो जेन'बा आंनि साबसिन जाग्रा बेदरबाबो माने दाउखौ आङो बांसि नै जानो मोजां मोना आ
माने दाउआ जेनेबा अमा बायदि बां माने टेस्ट जायोब्लाबो जेन'बा थावनाय जायोब्लाबो माने दाउआव बांसिनै बेगें बेला थानायनि थाखाय माने जानायाव आङो माने एसे उसुबिदा मोनो आरो नोंथां बेगेंफोर थायोब्ला। बिनिखायनो आङो माने दाउखौ जानो बारा मोजां मोना आरो नोंथां। ओम बेनिफ्राय नाखौथ' आङो बांद्राय मोजां मोनखाया नाफोर जानाय जायोब्ला माने बैफोर जेेनेखि जोङो सानानै मोननाय जायो। फिसा फिसा ना बालाबाथिया ना, ना फिथिख्रि बेफोरबायदि सु सु गैयै जेनेबा मागुर नाफोर सिंगि नाफोर बेफोरबादि थुरि नाफोर बेफोरबादि नाफोरखौसो आंङो ने बांसिन एवफ्रामनानै जानो मोजां मोनो आरो नोंथाय एवनाय जो माने ओंख्रिफोरजों जों बारा जानो मोजां मोना आरो सु थानाय ना बांद्राय बुर्जा बुर्जा सु थानाय ना होमबाथाय आङो माने बेफोरबादि ओंख्रिखौ बारा जानो मोजां मोना आरो। दा नोंथाङा मा बायदि जेनेबा नाफोरनि बेलायाव माबादि नाफोरखौ जानो मोजां मोनो।
आङो ना होननानै बुङोब्ला बांसिन बे बालाबोथिया बिदिनो ओमफाय फिथिख्रि ओमफाय नास्राय नुस्ला थायोना नोंथां आं बेखौ बांसिन गोथाव मोनो आरोना जेरै। बालाबोथियाफोरखौ आंङो आलु जहलजों ज' संफायोब्ला गोथावसिन मोनो आरो। जानो बिदिनो मैथाजों मैथाजों संबा ओमफाय आङो ना फिथिख्रिफोरखौ बिदिनो फ्राय फ्राय फ्राम फ्राम एवबा एसे गोथावसिन मोनो आरोना नोंथां फ्राम फ्राम एवनानै जानाय ख्रेम ख्रेमनो ओमफ्राय बिनि उनाव निथ्लाखौ बयनिख्रुइबो बांसिन गोथाव मोनो आङो नासराय निस्लाखौ जायख्रि जायखि मैंगंजों सङा बेखौनो बेजोंनो जानो मोजां मोनो आरोना नोंथां मैथाजों संबाथ' साबसिन मोनबावोसो आरो मैथाजों नास्राय निस्लाजों बिराद गोथाव मोनो आङो जानो आरो बिनि उनाव जों फोरलाजों नास्राय निस्लाजों जोंबो गोथाव मोनथारो आरोना आरो बिदिनो दङ मैद्रुफोरनि सायाव माखासे आङो मुला मैद्रुखौ बांसिन जानो मोजां मोनो आरो ना नोंथां
औ औ अं
मुला मैद्रु ओमफाय लाइ, लाइ मैद्रु लाइखौबो आं जानो एसे गोथावखौनो मोनो ओमफ्राय बेनि उनाव आं नों होननाय बादि दोंखियाखौबो बिदिनो एवना जानो मोजां मोनो आरो ना टेमोट' फिराया रोलायनानै एवनानै जानो औ ओमफाय बिदिनो आं बांसिन ओंख्रि आरो बेदर होननानै बुङोब्लाथ' बयनिख्रुइबो साबसिन अमाखौनो मोजां मोनखायो
औ
औ बिदिनो ओमफ्राय बोरमा बोरमाखौबो एसे गोथाव बिदि बोरमायाबोथ' गोथाव आनोखा नोंथां आं
अ नों थां अ
बोरमाखौ आं आलुजों बा मुदुमफुलजों एवबा बिराद बुहुद गोथाव मोनो आरो ना
औ नोंथां
औ औ ओमफ्राय बिबदिनो आरो
दा नोंथाङा जेनेबा बैफोर नाफोरनि अनगायै बै जेने जों दि सालाननि ना होननानै बुंनाय जायो जे बायरानिफ्राय लाबोनाय ना बैफोर जेनेबा रौना फांखास ना बिदिनो बामफ्लेट ना बेफोरबायदि बे माने नाफोरखौ नोंथाङा बांसिन जानो मोजां मोनगोना मोना
आं बेसोरखौ बांद्राय गोथाव मोना नोंथां
अ
उम आं बिसोरखौ बांसिनानो जानायानो जाया आरोना बानाय मोनहरो आङो
औ
औ बांसिन आं जानो मोजां मोनो होमबा लकेल बिदिनो गामि एरियाफ्राव मोनोना हाखर हाखर बिदि बायदिसिना जामफ फै बान्दो बिदि जायगायाव मोननाय नाफोरखौ आङो बांसिन जानो गोथाव मोनो आरो ना औ नोंथाङालाय बे सालान नाफोरखौ जानो मोजां मोनगोन ना मोना
आङो जानाया जायो नोंथां खिन्थु एथबां माने जानोबो मोजां मोना आरो थां माने बैफोर नाफोरावहाय जेनेबा फांकास जेनेबा फांकासावथ' फांखास नायाव सुआ बारा थाया थानाया खिन्थु बेखौबो बां द्राय मेजेमनि थाखाय आङो माने जानो बायो आरो नोंथां। दा रौनाखौथ' मा बुंबावनो बेयावथ' बिराद माने सु थायो गोरलै गोरलै सु माने बासिबाबो बासिख'नो हानो नागिरा आरो नोंथां दा बेफोरबादि गोबांथार सु थानायनि थाखाय माने आङो बैफोर नाफोरखौहाय जानो बिराद बानाय मोनो आरो आरो जायोब्लाबो गोबांथार बे नाखौ ससे नाखौ जानायावनो माने गोबांथार सम नांगौ जायो आरो बिनि थाखायनो आङो माने नाफोरखौ बै बेफोरबायदि नाफोरखौहाय माने जानो बारा मोजां मोना आरो नोंथां।
औ सु सायनो मानि सु सायबाय थानांगौखायनो बानाय मोनो ना नोंथां बेफोर बेराद सु थायो
औ सिनि थाखायनो माने जानो बायो आरो आं।
औ औ। अ' नोंथां जोंहा दा टाइमाबो जाबाय। जोङो एसे उनाव रायलायफिनजासिगोन नामा?
ओ जायो नोंथां जागोन मालाबा सम मोनबा मोजां रायलायजफिनगोन नोंथां।
औ औ दे दोनथ'सै होमबा नोंथां।
औ दे।